औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो नों नोंथां सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदि बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय नखर नखरनि फिसिनाय जिब जुनार आरो जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव। मोसौफोरखौ माबोरै बा न'नि जिब जुनार जेरै जोंना दाउ अमाफोर दंना बेफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां
औ।
औ। जोंनाथ' मोसौ बोरमा दाउ अमा। गासैखौबो फिसिनाय जायो मोसौआथ' बयनिबो न'खर न'खर थाखायो। आरो अमा बांसिनानो जोंना बर'फोरनि न'खराव नुनाय जायो अमाखौ। मोसौआ जाबाय हाग्रा हाग्राखौ जायो। आरो बोरमा बेबो जोंना हाग्राखौनो जानाय जायो। जों बेखौ दुब्लियाव हैना दोननाय जायो आरो फुंङावनो जोंङो मोसौखौ दुब्लियाव लांङो बिनि उनाव जोंङो सानजौफुआव दोस्लायनाय जायो आरो दै दौवो आरो जोंङो बेखौ मोना मोना लाफिनाय जायो। बिदिनो सानफ्रोमबो लांलाय लाबोलाय खालामनाय जायो। आरो जोंना मोसौआ बहुद खामानियावनो हेफाजाब होनाय जायो।
औ।
आरो औ मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार जेरै जोंना मोसौ हालुवाजों जोंङो हाल एवनो हायो। आरो जोंङो हालेवबासो माइखौ जों गायनो हायो आरो आरो जों मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोननो हायो। जेरै जोंङो गाइखेरखौ जोंङो। फाननोबो हायो फाननानै जों गोबां फैसा मोनो। आरो जोंङो बे गाइखेरखौ लोंनोबो हायो। जोंना बे गायफोरखौ लोंङोबा देहायाबो मोजां जायो बायनाय बायनाय जोंना जेरै। आमोल बिदि बायदिसिना गाइखेर थायोना जोंना बेफोरखौ लोंबा गस्टिक बायदिसिना जानो हायो। नाथाय बे मोसौनि गाइखेरफ्राव लोङोब्लाथाय जेबो जाया आरो जोंना देहाया मोजांसो जायो।
औ।
आरो जों बे गाइखेरजोंनो साहाबो फुदुंनानै लोंनाय जायो आरो जोंना मोसौ खिनि गोबोरखियाबो बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होयो जेरै। जोङो बेखौ हासारबो खालामनो हायो गोबोरखिया हासार जायो हासार जायो आरो बे मोसौनि हासार जानाय। जोंहा मैगं-थाइगंफोराव होनाय जायो होनबा ना जोंहा थाइगंफोरा मोजां जायो आरो
आरो जोंङो गोदो गोदाय मोसौजों नांगोल लानानै हाल एवनायखौ जोंङो बांसिनानो नुयोमोन। औ दानि जुगावथ' जोंङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला गोदोनिफ्रायनो जोंङो फोथायोमोनदि मोसौ जों हालेवबा हाया मोजांङै जायो आरो माइफोरा मोजां जायो होननानै नाथाय थेवबो दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो टेक्टरजों हालेवबा माइ गायग्रा हायाबो मोजांङै गुरै जाजोबा आरो जोंङो मोजां माइखौ गायनो हाया आरो खस्थ' मोननाय जायो हाया गुरै जायाबाथाय आरो जोंङो मोसौखौ बोसोराव खनसे थुखैनाय जायो जाहाथे मोसौआबो मोजांङै मोजां जिउ गोलाव जानानै थाथों होननानै जोंङो बेखौ बैसागु बोथोराव मोसौ थुखैनायखौ फालिनाय जायो आरो बर'आ हालेवनानै जाग गोदायनिफ्रायनो बर'आ मोसौखौ माइनाव महरै सानबोदों मोसौ नङाब्ला हालेवनानै जानो राहा गैया जायनि न'आव मोसौ गैया बिनि न'आव माइनावबो गैया होननानै सानो आरो। मोसौजोंसो हालेवनानै माइ गायनो हायो बेखायनो हालेवनानै जाग्रा बर' हारिनि गेजेराव मोसौआ गोथार बेखायनो मोसौनि गाहामनि थाखाय आनान गसायनायाव आर'ज खालामनानै बैसागुआव बर'फोरा सिगां सिगां मोसौखौ थुखैग्रोयो मोसौ मोथौखौ थुखैनाय समाव बर'फोरा दावज्ला दाउ गिसिबबानो सिखारो आरो दुगैस्राङो सोरांजासे उन्दुब्लाथाय दावखा जायो होननानै बर'फोरा फोथायो। आरो दैमा दैसायाव थुखैनानै लांनायनि सिगाङावनो माफ्रोमबो मोसौनो ओ गं आसुगुरखौ थाव गोथांजों नानानै होयो। आरो बेनि उनाव ओंखाम खानथानि हांगार खौ जोङो थालिर बिलाइयाव सैख्ल'नानै बहननानै थावजों लगायनानै लानानै थावजों लगायनानै लानाय जायो बेखौ इन्दि थाराखौ सथाम सथाम खालामनानै ज' खाजाबनानै मोसौनि गासैबो मोदोमावनो फाख्रा सिख्रा दागो होजोबनाय जायो। बेनिफ्राय लाव फान्थाव आरो हालदै गोथांजों साखा साखा हानानै माखासे मानिलो ल' सुनाय जायो आरो औवानि औवानि थाराजों सानसे सिगाङावनो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय जायो। दिग्लि लेवा बाख्रि खब मोखोना बिबार माखासेखौ मोनफा मोनफा बनसायनानै बेसेबा मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि गुम बेसादनि खनायाव लोदोंफा मुथाफा थुनाय जायो आरो। सानसालिनि लांगोनायावबो बिदिनो थिनाय जायो। सानसालि गलि बेफोरदियाव थुनानै दोननाय जायो। उ बेनिफ्राय सान्द्रि एबा दनायाव लाव - फान्थाव हालदै हाफ्लेनानै लानानै सबाय एवनानैबो ला। देरो। आरो मोखोना एबा थाराय गाजलिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय हगारनानै दैमा दैसायाव लाङो आरो। मोसौफोरखौ होलांनायाव हाफ्लेखाना लानायाव फान्थाव हालदैखौ मोसौनि फोरनियाव सास्रि सास्रि देग्लिलेवा थाराय गाज्लि मोखोना लावथिजों बुयै बुयै मेथाइ खनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननानै जोङो। गान खननाय जायो आरो। गाव गावनि न'खरनि मोसौफोरखौ बिदिनो गामिनि सेंग्रा सेंग्रासा आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा दैयाव थुखैहैनाय जायो बर'फोरा फोथायोदि बैसागुआव मोसौ थुखैनायाव दिग्लि लेवा दिग्लि लेवाजों बुयोब्ला मोसौनि सानाय सुनाय जानायफोरा खारो होननानै फोथायनाय जायो मोसौ थुखै खालि गामिनि ओ रायजो राजाया लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन गामिनिफ्राय मागिनो फैनायफोरजों फैफानायफोरखौ ओ गोदान बोसोराव ओ लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ दानगार हरनो थाखाय ओ लामा दानथेनाय जायो आरो ओ जोङो बेराम आजार खारहोनो थाखाय बायदिसिना गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ जानाय जायो आरो जोङो ओ बिदिनो बोरमाबो फिसिनाय जायो जोङो बोरमा फियोब्लाथाय जोंहा बहुद लाब जायो जेरै बोरमाया ओ थाब थाबनो फिसा जानाय जायो जोङो बे फिसाखौ फानोब्ला जोंहा गोबां फैसा मोनो।
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां
औ नोंथां ओ जोंना ओ बेबायदिनो जोङो न'खरखौ सोलिनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो जोङो बिब्दिनो ओ दाउ अमा बा मोसौ खौ जोङो फिसिनानै जोङो बर' न'खरफोरखौ बिब्दिनो जोङो बा न'खरनि नांगौफोरखौ जोङो सुफुंनायखौ नुबोदों आरो। बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलनिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जायफोरा आइजोफोरा न'खराव थायो एबा साख्रि बायदिफोर मावा बिसोरखौ जोङो जेरै न'खरफोरावनो ओरैनो थायाबालासिनो जोङो बायदिसिना जेरै दाउफोरखौबो फिसिनाय नुदों जेरै जोंना दाउआथ' मोनसेल' नङा नालाय ओ मा होनो जोंहा ब्रयलार दाउबो दं कयलार दाउ आरो दिसि दाउ बिब्दिखौ जोङो फिसिनानैबो गावनि नांगौखौबो ओ मा होनो सुफुंदों लोगोसे न'खरनि नांगौफोरखौबो सुफुंनायखौ नुदों आरो बेबायदिनो जोंना दाउफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोनो जोंहा दाउ खौ फाननानैबो मोनो बा आरो दाउनि दाउदै बायदिखौबो जोङो फाननानै बिदिनो मुलाम्फा मोननो हायो आरो आरो जोंहा बेनि अनगायै बो जेरै ओ बर' न'खरफोरावथ' जोंहा अमाफोरखौ फिसिनाय नुयो नालाय जोंहा अमानिफ्रायथ' जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो होननानै जों बुंनांगोन आरो जेरै अमा मासेफोरावनो जोंहा नैजि थामजि गाहाम मोनो नालाय रांफोरखौ मासेयावनो आरो बेबायदिनो जोंहाथ' फिसानिफ्रायबो गोबां रां मोनो आरो जोङो ओ बेबायदिनो फिसाखौ फेदेरनानैबो जोङो खायसेखौ जोङो बिब्दिनो गावनि नांगौफोरखौ सुफुंना लानाय खौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोंना अमानि अनगायैबो जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि मोसौफोरखौबो जोंहा जेरै दिसि मोसौ आरो जार्सि मोसौ दं नालाय बेखौ जोङो फिसिनायखौ नुयो आरो ओ जोंहा ओ जारसि मोसौनिफ्राय जोंहा बांसिन बांसिन मा होनो गाइखेरफोरखौ मोननो थाङो आरो जेराव जोङो बेनिफ्राय गाय खेरनिफ्राय जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंहा गोबां जेरै पनिर घि बायदिसि सिना जोङो बानायनायखौ नुयो आरो ओ जोङो खायसेखौ न'आवनो बानायनायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो बाजारफोराव जोङो फानहैनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोंना ओ बांसिन बर' न'खरफोराव जोङो बिब्दिनो दाउ अमा फिसिनानै आइजोफोरखौ बेबायदिनो ओ बिब्दि खामानिफोराव जोङो मुखुब जानानै थानायखौ नुदों आरो नोंथां
अ
औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां